स थाब
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों दे।
अ गिबियावनो मोनाबिलि समनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो
दा आङो नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों दसे सम होनानै सावरायफानो हागोन नामा?
औ औ जागोन दे सावराय जागोन ।
बिदिब्ला जोङो नोंथां बर'फोरनि जि ना हमनाय आरो ना गुरनाय बे आयदाखौ लानानै एसे सावरायलायनो नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे।
गिबियावनो होमबा आङो ना हमनाय एबा ना गुरनायनि बागै नोंथांनो आं एसे फोरमायनानै होनो जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय ना हमनाय गुरनायनि औ ओ दा ना गुरनाय आरो ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बे बियो मोनसे आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फैफानाय मोनसे बाहागो होनना बुंनांगोन।
औ
जेरैहाय जों आगोलनि दिनाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि ना हम हमनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन जेरैहाय दुब्लि फोथाराव ना हमनाय दैमा दैसायाव ना हमनाय। दंग'आव ना हमनाय फुख्रि बायदिसिनायाव ना हमनाय बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा ना हमनायाव जोबोदखिनि आखा फाखामोन आरो
औ
जेरैहाय दैज्लां बोथोराव माने बांसिन दै जानायनि जाहोनाव दैफोरा उसिफावो। उसिफावोब्ला नाफोरा आलाय सिलाय जानानै सोरनिबा फुख्रिफोराव बा दंग' दंलाफोराव माने दुब्लि फोथारफोराव नाफोरा आलाय सिलाय जायोबा जोंनि बर' आइजोफोरा जेखाइ खबाइ लानानै। मे माने नाफोरखौ जोबोरैनो माने गुरोमोन आरो हमोमोन आरो नोंथां।
औ औ
दिनाव माने आथिखालनि दिनाव जों गोबां नुलिया जेन'बा आगोलनि दिनाव माने जोंनि न'खरफोराव खायसे गोरिब न'खर फोराव फुंनिफ्राय माने सानजौफु सिम ना हमनानै ना नागिरनानै जेसेबांखिनि ना मोनो। बैफोरखौ माने हा हाथाइ बाजारफोराव सकफोराव फाननो लांनानै गावसोरनि थाखाय हरनि थाखाय बोथिसे गथ' गथायनि थाखाय नांनाय मानि बायदिसिना जिनिसफोरखौ माइरं दैरं मैगं थाइगं बायना लाबोनानै। बेबायदिनो माने सोलियोमोन आरो नोंथां बेफोरखौबो जों नुनो मोनोमोन।
उम
आरो ओ दिनैनि दिनाव माने ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो नाखौ माने जोङो गोबां बिबांनि ना बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनलिया आरो जाहोनाव माने आथिखालनि समफ्राव नाया माने खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां। जेरैहाय ना खमायलांनायनि जाहोनफोरा जाहैबाय नै आथिखालनि खायसे अगियानि सुबुंफोरा मा खालामो माने दैमा दैसा एबा फुख्रिफोराव बिस लुनानै होयो। आरो बिस लुनानै होयोब्ला मा जायो बेवहाय। गासिबो फिसा फिला गासिबो नाफोरानो माने थैयो आरो होयोबा माने बेयाव बेवहायनो माने गासिबो नानि माने जोलैफोरखौनो बुथारजोबनाय बायदि जायो। बेबायदिनो जोंनि आथिखालनि नानि बिबांफोरा जोबोरैनो खमायलांदों। आरोबाव मा खालामो आथि आथिखालनि दिनाव बा दिनैनि दिनाव माने इलेकट्रनिक् जिनिसफोरजों माने नाफोरखौ सट होयो आरो सट होनानै बेवहाय माने गोबां नाफोरखौ माने सट होनानै फोथोयो जेरैहाय फिसानि गेदेरसिम गोबां आरो बिदै गोनां नाफोरखौबो गोबां माने सट होना फोथैनायनि जाहोनाव नानि बिब बाङा गोबांखिनि खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नाथाय गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोङो माने जोंनि जायगायावनो गोबां रोखोमनि ना मोननायनि जाहोनाव जोङो गुरनानै सनानै गोबां ना मोननायनि जोनाव म जोङो गोदोनि दिनाव मे नाखौ बायनानै ज गोनां जायामोन आरो गावबा गावनो माने एसे दुब्लिके फोथाराव ओंखारलाङोबानो दंग' बायदिसिना दैमाफोराव ओंखारलाङोबानो माने जोङो नाखौ गुरनानै एबा हमनानै लानानै फैनो हायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मा जादोंसै न नाफोरा गोबां बिबांनि खमायलांनायनि जाहोनाव गोजान गोजान जायगानिफ्राय दिनैनि दिनाव सालानि ना फैनो हमदोंसै आरो। जाय नाखौ बादै बरफजों बादै मास मोनसे एबा थामजि थामजि सान नैजिबा सान नैजि सान जाबाबो माने बे नाया माने सेवा आरो माने बरफआव लाना फैनाय जायो नाथाय बैफोर नाखौ जायोबोब्ला जोङो माने नानिफ्राय गोबां जिखिनि भिटामिन मोननांगौमोन बेखिनि भिटामिनखौ जों मोननो थाङा। बिनि जाहोनाव जों मा जायो बैफोर नाखौ जायोब्ला माने जोंनि देहा सोलेरावसो माने खायसे माने बिजानुफोरुर हाबनानै जोङो माने बेराम जानाय नुनो मोनो आरो। दा जोङो आगोलनि दिनाव जोङो बेबायदि जोङो सालानि नाफोरखौ जायामोन आरो जोङो जिखिनि ना जायोमोन जों गावनो हमनानै गुरनानै सारनानै जायोमोन बेबायदियाव जों माने नानिफ्राय जिखिनि मोननांगौ प्रटिन आरो भिटामिन बेफोरखौ जों मोनजोब बोमोन आरो नोंथां दा नाथाय जों आथिखालनि दिनाव बेबायदि नाखौ जों हमनो मोनबांलिया। दिनै जोंनि फुख्रि दैमा दैसा बायदि दंग'फोराव गोबां बिबांनि ना गैलिया बेबायदिनो नानि हारफोरा जोंनि खायसे अगियानि सुबुंफोरनि इनाय खालामनायाव माने गोबां माने खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा आङो बे समाव नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो दिनै ओ ना खौ मााबायदि रोखोमै मा आयदायै बा मा आदब खायदा बाहायनानै नाखौ हमो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि ना हमनो हानाय दैमा दैसा फुख्रिफोर दङ नामा बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा?
औ औ ना हमनायनि बेलायाव बिदि बुङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव बिदि ना हमनो हानाय जायगा गोबां दङ आरो। जाय जायगाफोराव दासिमबो जोंहा माने ना हमनाय बिदि जायो। बिलो बायदिसिना बिदि दंसोगारो आरो जोंनि थिंजाय जाय बिलोफोरा माने राना। बारमास थायो। बेफोर बिलफोराव माने गोबां गिदिर गिदिर ना बेफोरबायदि दङ आरो जि त' ओमफ्राय जोंनि न' खाथियावनो मोनसे दंग' दङ। जाय नंगौ माने दैजलां समावल'सो माने दै जायो ओमफ्राय मेसें जाब्लानो रानो दा बायदियावथ' दङ दै। ओमफ्राय नाया बेलेगनिफ्राय दावखोनानै बेयाव थाफैयो आरो दा बे दंग मा जायो मालाबा ज नहा बे दंग'आ एखेबारे माइ गायग्रा दुब्लिजोंनो सिथाबनाय नालाय। बिनिफ्राय मालाबा समाव बै माइयाव जे मुलि सारोना बे मुलि सारनायनि जाहोनाव माने मालाबा बे दंग'नि नाफ्रा माने फुरा थैजोबनाय बेफोरबायदि जायो जोंना मालाबा मालाबा। बोसोराव आरो जाय मुलिखौ माने माइनि थाखाय सारोमोन नाथाय बे दैजों सुस्रानानै मानानै बियो माने नाफोराव खहा खालामो आरो गोबां माने जोलैयानो जोबस्रांसिगोन होननाय बायदि आरो। बिदि गोबां जायो। औ बिनिफ्राय ना हमनायनि ओ आइजें आइलाफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि जायगायाव दासिबो ओ बिदिनो माखासे जेखाय खबाइ जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ना हमग्राफोर दङ जोंहा जेरै जेखाय खबाइ ओ। आरो लानानै सेनफोरबो सानाय जायो। खा ओमफ्रायो ओमफ्राय आङो फल'खौ जोंनिथि जाय बिदि बाहायनायखौ नुफेराखै आरो बांद्राय ओ फल'नि बाहायनाय बांद्राय मोनथिबाङा बिनिफ्राय आस्रा जे ना हमनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ ना हमग्रा बे जेखाय खबाइफोरखौबो जोंनि गामिफ्राव दङ आरो सानैसो आबौमोन बिथांमोना माने, हेबो ओमफ्राय ओ बिदिनो बाजारफ्रावबो बायनानै, मोनो आरो आथिखालावथ गोबां सुबुं, फ्रानो माने समनिबो आंखाल जाबाय आरो बेफोरखौ हेबनो रोंला बेनिखायनो बायनानै, मोननाय बैफोर जेखाइ खबाइ बायदिसिना बेफोरखौ लानानै नाफोरखौ हमनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथियाव माने गोबां बिदि ना हम थाव हमथाव जायगाफोर दङ आरो जायखौ माने दैलां समाव ओ मा जायो। दैमाबो दङ जोंनि खाथियाव ओमफाय बेयावहाय उम बे ना हमग्रा लाबजे होननानै बुङो नों, नोंथांमोननिथिं मा बुङोबा बेखौ
अ अ बेखौनो बुङो जोंनि
औ औ खायसे जायगायाव माने एसे बेलेग बुङो नालाय, ओमफ्राय ओ बे लाबजे, फोरजों दैमाफोराव ना हमो आरो दै देरबाथाय ओ जिहेतु घुलुनि बाय जायोना दैमा देरबाथाय बे खि बिदियावहाय ना फैफायो नालाय, बिदियाव नाफोरखौ हमनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो ओ दै रानबाथाय आरो जेखायफोरजों गुर ग्लायबाय बिदि गुरनानै मोनो ओमफ्राय आरो गोदो बां सिन मोनोमोन आरो नाफोरखौ नाथाय दा एसे खमायनाय नुनो मोनबाय, ना खांख्राइ साम' बिदिनो माखासे नाफोरखौ गोबां मोननाय जायोमोन गिदिर गिदिर नाफोरबो थाफै सोयोमोन गोदोनि समाव दायो ओ बैना, फोरा एसे खमायबाय आरो माबा बांद्राय मोननो थांला ओमफ्राय आरो नाफोरखौ दैया एसे रानब्लासो सारोबो आरो बे खोथेनानै सारोना बिदि सारनानैबो हमनाय जायो। आरो माने आइजोफ्रा गोबां ना गुरो आरो जोंथि जे जमा जमा दा नै माइ गायनाय बोथोर जा ओजोंना बे माइ गायनानै फैखांबाथाय, सान्दुं गोसा जाबाथाय एसे दै राननाय बिदि दंगफ्राव नाफोरखौ गोबां गुरहैयो आरो जमा जमानो औ बेनिफ्राय आरो जोंनि खाथियावहाय मोनसे दै दङ जायखौ ओ नोंथाङाबो मुंखौ खोनादों जानो हागौ जिया भरलि होननानै बुङो जायखौ, दै बे दै दैयावबो माने औ औ बे दैयावबो माने गोबां नाफोर मोनो आरो बेफोरावहाय ना हमनो थाङो, ओमफ्राय हरावहाय माने ना सुनो बे जिं जिङाव फैयोना?
दि नाफोरखौ माने सुनो थांनाय, बिदिबो गोबां हमो आरो जोंनिथिंजाय गोबां नाफोर मोनो, ओ बेफोर जायगाफोराव ना हमनायफ्रा एसे माना दङ खिन्थु माने मानसि, फ्रा सिरि सिरि अह हमो आरो बांद्राय बिनि दादा दिदा बेफोरबायदि, हमा आरो बेनिफ्राय आरो जों निथिंजाय दं। बावो मा होनो बे ब्रह्मपुत्र दैयाबो एसे खाथियानो जायो। आरो जोंनि, फ्राय मिथिंबो, बेयावबो ना हमो आरो मानसिफ्रा बेयावथ' नाव लालाय लायनानै ना हमो आरो नाव लानानै जे सा सायो। सारो हमो बिदि ओ दै गिदिर जायोब्लाबो बे दै जिं जिङाव हमो आरो नाव जावनानैबो बिदि हमनाय गोबां नुयो आरो खायसे सुबुंफ्रा माने ना हमनायखौनो थांना था नायनि बा गावनि जिउ राहा म हरै लानायखौबो नुनो मोनदों आरो ओ जोंनिथिंजाय माने जोंनि एसे थांबावनानै दस किल'मिटार‌ बिदिसो थांनानै मा मोनसे हाजो खाथिनि गामि दं आरो बेफोर गामिफोरनि सुबुंफ्राथ' माने बिलोनिफ्राय ना हमै-हमै फाननानै माने बेजोंनो जिउ खुङो आरो बिथांमोना साम' खांख्राइ बायदिसिना खुसिया बेफोरबायदि गोबां मोनो बेफोरखौ फानो आरो औ दा नोंथांमोननिथिंजायबो बिदि ना हमनो हानाय जायगाफोर दङ ना
दङ दङ नोंथां दा दैज्लां समाव जोंना माने दैया एसेबांखिनि ओरैहाय बाना जाया आरो दैज्लांआवबो जोङो माने भुटान रायजोनि खाथियावनो थायो नालाय ओ दै होनना बुङोब्लाथ' जोङो साहानिफ्राय ओरै खोलाहाजों बोहै बोहैलाङो नालाय जेसेबांनो खोलाहा जायो एसेबांनो दैया गोबां जायो आरो जोंना भुटान रायजोनि एसे सेरावनो दङ नालाय माने जोंनि सेराव एसेबांखिनि दैबानाफोर जाया आरो जायोब्ला आरो खायसे खायनै बेबायदिनो दैज्लां गेजेरफोराव जुदि दैबाना जायोब्ला जोंनि माने गामि ओनसोलफोराव मा खालामो सेन आरो खखा खाखि बेबायदिफोरखौ बाहायो आरो जायहा जंफोरजों जोङो नाखौ ओ सानानै जायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो दैज्लां दिनाव एफा एनै बेबायदिनो ओ बाना जानायाव माने जोंनि ओ गामि ओनसोल ओ बर' सुबुं फोरा माने बेबायदि दुब्लि फोथारफोराव जेरैबा सेन सानाय ख'खा सानाय खाखि सानाय बेबायदि सानानैबो बेबायदि आदबजोंबो माने नाखौ हमनाय जायो आरो गामि ओनसोलनि आइजोफोराथ' आरो नों बबावबाफोर दुब्लि फोथारफोराव माने सान्दुं गोसा जाबा माने दैफोरा एसे दुंखाङो नालाय नाफोरा एसे माने खारला बायनाय जायो होमबानिया दुब्लि फोथारफोराव ना गुरहैयो आरो जोंनि सेरावनो जे फिसा फिला दैमाफोर दङ बे दैमाफोरावबो माने नाखौ गुरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिंजाय मोनसे दैमा दङ बे दैमायाव माने बालाहा आरो बे बालायाव बाहाय जोङो मा खालामो जोंनि माबा बर' आइजोफोरा बेयाव जेखाइजों माने बालाखौ हखाङो आरो बालाखौ हखांनानै माने दैयाव सालियोबा माने जेखाइजों होमबानिया बैयाव माने बोथियाना ओंखारो आरो दा बेबायदिनो बालाखौ हखांनानै जुदि दैयाव सालियोबा जेखाइजों होमबानिया जोङो मा बोथिया नाफोरखौ मोननो-मोननो हायो आरो माफा मानै बेबायदि माने आदबजोंबो माने जोंनि गामि ओनसोलनि बर' आइजोफोरा माने नाखौ गुरो आरो नोंथां